औ खुलुमबाय नोंथां
औ खोनादों ना नोंथाङा आंनिखौ
औ खोनादों खोनादों
औ
अब्ला जोङो बे समावहाय जोंनि बर'नि हारिमु बा जोंनि बर'नि आंगो बैसागुनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन दे
औ औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां बैसागु होनब्लाथ' जोंनि आंगो रंजा लि बैसागु होननानै जोङो बयबो मिथिना मोनो जोङो गोदो खोनादोंमोन आरो बैसागुखौ से दान फालियोमोन होननानै नाथाय दानि समाव बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो जोङो स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो जोङो बे स्नि सानखौ बायदि मुं होनानै फालिनायखौ नुदों जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला मानसिनि बैसागु आरो मोसौनि बैसागु बिब्दियैनो गोबां मुं दङ आरो बेनिनो ओह मोसौनि बैसागु बेखौ जोङो फालिनोब्ला बेनि सानसे सिगां मोसौखौ थुखैनो थाखाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैबायदि हाल दै लाव फान थाव दिग्लि लिथि थाराय बायदिखौ जोङो बुथुमनानै दोनफैखानाय जायो आरो
बेनि उनाव जेब्ला मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला बैसानखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगाय थांनायनि उनाव जोङो जा लाबोनानै दोनफैखानाय लाव फान्थाव बेफोरखौ हा ग्रोनानै लायो आरो बेनि उनाव ओ जोङो जा सारायनि हांगार बेखौ जोङो थालिर बि बिलाइयाव दिहुनन्ना लानानै बेवहाय थाव गुबै फोननानै जोङो मोसौनि मोदोमाव आरो न'खराव थानाय बायदि दि जिब जुनार जेरैबायदि बोरमा अमा बायदिनियावबो जोङो फोथा फोननानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव
औ औ
जोंङो फुख्रिनि दैजों न नंङाबोला दैखरनि दै आरो दैमानि दै बायदिजोंबो थुखैनाय जायो आरो बेनि उनाव थुखै खांनानै बिसोरखौ जेबो फोथाराव लांगोन अब्ला जोंङो बिसोरनि मोदोमाव हानानै लाखानाय जा रं
लाव फान्थाव बायदिखौ जोङो बिसोरनि मोदोमाव सारनानै बा बुनानै जोंङो बिसोर फोथाराव उदांङै हगारनानै दोनैनाय जायो आरो बिसोरनि मोदोमाव जा बे फोथा फोननाय बेनिबो मोनसे जाहोन दंङो बेखौ जोंङो गोदोनि फ्रायनो फोथायनाय दंदि गोदो गोबां लख्रा बा मोसा बायदि थानायनि थाखाय बिसोरखौ जाजानो गिनानै जोंङो बिसोरनि मोदोमाव बेखौ फोनना होयोब्ला बिसोर गावसोरनि लोगो बायदि साननानै बिसोरखौ जाया होननानै फो फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो बे हुदाया दासिमबो दोंङो बेनि उनाव जोंङो न'आव फैफिननायनि उनाव जा लाव फान्थाव हानानै एसे गालांनाय जोंङो माला बानायनानै बेखौ न'आव आरो इसिङाव गलियाव बेफोराव जोंङो आलायनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोंङो बै सानखालिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि गोखा गोखै मै जैबायदि थालिर फ फसला आरो फुंखा आरो खानथाल थाइ जौ बायदि सेजौ दाइनथा नङाब्लाबो थामजि नैजि मोनोब्ला बेखौ जोंङो बुथुमनानै जानाय हुदाया दासिमबो दं आरो बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोंङो गलियाव आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव बिसोरनो जों फागा गोदानबो बावो आरो बिसोरनि मोदोम आरो गंआव थाव गुबै फाननानै होयो आरो बेबायदिनो मोसौनि साना थांखां खांनायनि उनाव जोंङो नैथि सान जा मानसिनि बैसागु बैसानखालिबो जोंङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव न'खरनि जा गिदिर आइ आफ आफा आदा बाजै आरो आबै आबौमोननिफ्राय जोंङो बोर लायो मानबो होयो आरो जोंङो न'खरनिल' नंङा न'खरनि अनगायैबो गामिनि जोंनिख्रुइ गेदोर जानायफोरनिफ्राय जोंङो बोर लायो आरो उन्दै मानबो बावो बेबायदिनो बिदिनो जोंनाव मानसिनि बैसागुआ थांखांनायनि उनाव जोंङो जा थामथि सान बैसागुनि बैसाननिफ्राय जोंङो गासैबो गामिनि ज' ओंखारनानै बैस बैसागु रंजानो थांङो आरो बेयावहाय जोंङो जा बोराय बुरै बिसोरहा आलादा हानजा आरो सेंग्रा सिख्लाया आलादा हानजा जानानै रंजाहैनो थांङो आरो बैयाव आइजो फोरनि गाननायखौ बुंनो थांङोब्ला आइजोफोरा बिदन दख'ना गोमो गोजा ब्लाउस आर'नाइ फालि खानायाव बिबार बायदि लायो आरो। आरो बेनि उनाव हौवाफोराबो गामसा आरो। आर'नाइ फालि बेबायदिनो लानानै ओंखारबोयो आरो। बे मोसानो थांनायाव जोंङो गोदो जेरै दोरोंङारि दामग्रा खाम जथा सिफुं आरो थर खा बायदि लानानै थांङोमोन दा दासिमबो बे हुदायानो सोलिबायदों आरो ओ बेबायदियैनो जोङो गामियावल' नङा गामिनि अनगा गायै गुबुन गामिफोरावबो जोङो बैसागु रंजानो थाङो आरो जोङो बे रंजानो थांनायाव ओ बायदिसिना न'खरनि बिगोमाया जि हरो जेरैबायदि माइरं फैसा बे बेफोरखौ जोङो लाबोनाय जायो। आरो जोङो खायसे न'खराव गोदो जेरै जौ बिदै बायदि होयोमोन। बेफोर बेखौबो जोङो होनाय हुदाखौ दासिमबो नुयो आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जोंनि ओनसोलावबो सेम बेफोरबायदिनो जोङो ओ बैसागो फोरबोखौहाय फालिनाय जायो। बैसागु बोथोर सफैब्ला जोङो बयबो गोदान गोसो मोनसे गोसो लानानैहाय जों जोङो बेबायदि बैसागु फोरबोखौहाय गावजों गाव अनज्लायनानैहाय खुङो। आरो बे बैसागुआ गोदो गोदाय आबौ आबैनिफ्रायनो फैफाखानाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे फोरबो बे समावहा जोङो बैसा बैसागु समावहाय जोङो न'खरनि आइजोफोरा फिथा सौराय लारु बेफोरबायदि बानायनायखौबो जोङो नुनो मोनो। नो मोनो आरो सोरबा बिदिनो गाननाय जोमनाय बायनो हायाखैब्ला बा सोरबा बिदिनो जानाय लोंनाय मुवाफोर बायनो हाया। बिदिब्ला इफोराव जोङो नसेया जोंनि नसेखौ मदद होनो नायफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथाङा औ बे औ बैसागु समावहाय जोङो बयबो बिदिनो रंजा बाजा बाथौ खेराइ फुजाफोरखौ बेबायदि बाउनाय जायो ओ। मन्दिरफोराव थांनानैहाय जोङो बेबायदि बोथोरनि बा मानसि दुमसि सि जिब जुनार बयबो गोजोननाय जाथों बा बेराम आजारफोरनिफ्राय बारग'थों बेफोरबायदिनि जोङो फुजाफोरखौहाय जोङो मन्दिराव थांनानैहाय बिदि बाउनाय जायो आरो। आ बिनि उनावहाय जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां बिदिनो गावनि आखाइजों दानाय बा ओ जोंनि बर'नि हारिनि दख'ना आर'नाइ बेफोरबायदिखौ जोङो गाननानैहाय जोङो बिदिनो ज' ज' न'खर न'खर ओ खाम जथा सिफुं थरखा बेफोरबायदिखौ दामनानैहा जोङो रंजाथिंनाय मोसाथिंनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो बैसागुनि सिगांनो बैसागुनि सिगांनो जोङो गोबां न'खरफोरा बिदिनो माइब्रानि बिदै माथानि बिदै बेफोरबायदि नानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो बे जौ लोंनाय बा माइब्रा बिदै बेफोर जोंनि बर'नि गो गोदोनिफ्राय आबौ आबौनिफ्रायनो मोननाय बेफोरबायदि मोनसे कालसार बायदि आरो जोंनि जौ बिदै लोंनाय गैयाब्लाबानो नङा होननाय बायदि आरो नोंथां ओ नंगौना ओ ओ बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां न'खर न'खर बिदि ओ जौफोरखौहाय बानायनानै दोननाय जायो आरो बेखौहाय जोङो बैसागोनि सम मोनफैयोब्ला जोङो न'खराव आलासिफोर फैयोब्लाा गामिनि मानसिफोरनो बिदि सिरनानै होनाय खोनादोंनानै नोंथाङा नोंथाङा बिनि बागै एसे फोरमायना होनोबा बेनि बागै बैसागुनि बागै एसे फोरमायना होनो हाबावगोन ना
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो जेब्ला बैसागुनि स्निथि सान फैयो अब्ला जोङो बै सानखालि बैसागुखौ बिदाइ होनाय होननानै बुङो आरो जोङो बै सानखौ खालि जा मोसानानै मोननाय माइरं बा फैसा बेजों जोङो जमा गामिनि बयबो ज लोगो नांनानै बोथिसे ओंखाम जाज्लायो आरो जानायनि सिगांनो जोङो गासैबो गामिनि ज' लोगो नांनानै ओ आलारि बाथि सावो आरो सावनानै बेवहाय आर'जबो गाबनाय जायो ओ गामिनि गोजोननि थाखाय बेनि उनाव जोङो खायसे हाबाफारिफोर लायो आरो जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला खन्थाइ आवरायनाय रोजाबनाय मोसानाय आरो गेलेनाय बादायलायनाय बायदिखौ लानाय जायो आरो जाहाथे ओ गामिनि गथ'फोरा सोलोंथाइनि फारसे दावगानाय बायदि बेनि उनाव जोङो जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो खायसे रोजाबगिरिफोरखौबो लाबोनानै रंजानानै जोङो बैसागुखौ बेबायदिनो बिदाय होनाय जायो आरो नोंथां औ खोनादों नोंथाङा नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय
औ औ
औ नोंथां नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय थाबाय
औ औ
औ